हेल'
औ आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनादों ना?
नेटनि प्रब्लेम जादों नामाथाय? हेल'
नोंथा नोंथाङा आंनि बुंनायखौ मोजांखै खै नामा
अ दायो खोनाबाय दे बुं औ खोनादों खोनादों
औ औ नोंथाङा मा खालामनानै दङो
आङो नै दायो ओरैनो दंथयो जिरायनानै
नोंथाङा अ नोंथाङा बबेनि
बबेनि बेखौथ बुंनो हाला दायो
औ ओ नोंथां आं नोंनो कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ नोंथाङा आं अखाखौ मानि थाखाय नांगौ जायोबा अखाखौ जोङो मानि थाखाय गोनांथि बेखौ उम गुसुङै ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अखानि सोमोन्दै आरोना आंनि मोन मोनदांथियो आंनि मिथिनायखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङावहाय अखा खौ माने जोंनो अखाया जो बोद गोनांथि जोंहा हा मा होनो जों बुहुमाव बुहुमाव दङो जेथिया जोंना रान अखा गैयाब्ला माने मा जागोन रानस्राव जाजोबगोन आरो जिब जुनार फ्रा थांनानै थानायावहाय प्रब्लेम जानो हागौ बेनिफ्राय आरो आबादारि फोरनि थाखायबो गोनांथि अखाया
ल नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामदों?
दंङो ओरैनो नोंथां
औ
अ नों अखाखौ जों दाथ ओ दैज्लां बोथोर फैबाय नालाय आबादनि थाखाय जोंथ अखाया गोनां थिटार जोंनि औ अखाखौ मानि थाखाय नाङो मानो होनोब्ला जों अखा अखा गैयाब्लाबो जोङो दाबायदि अ दैज्लां बोथोराव जेबो आबाद मावनो हानाय नङा बा आबाद जानाय नङा अखाया माने दा जोंनि थाखाय ओमफ्राय बिराद गोनांथि आरो ओ बुंनो थाङोब्ला मेसें आरो दैज्लां बोथोर मोननैयाव फाराग जायो ना
औ
हमनाला ओ दैज्लां बोथोरबा जोङो अखाखौ बिराद नांगौ गोनांथि जायोबा मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोर गोजां बोथोर टाइमावबा जोङो अखाखौ खम बिबांनिबाबो अखाया जायो माने बा दैज्लां बोथोराव जोङो अखा गैयाब्ला जोङो जेबो आबादबो मावनो हानाय नङा बा आबादबो जेबो जानाय नङा आरो बेनि थाखाय अखाया जोंनि बिराद गोनांथि बा जोंनि ओ नांगौ नांगौ आरो अखाखौ जोङो।
औ।
हमनानै ला ओ जुदि अखा गैयाबा जोङो दैखर बा हाखर बा दैमा दैसा बेफोर रानजोबनानै गोबां जिब जुनारनि खहा जानो हागौ। जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ नानिफ्राय उम खासेवनिफ्राय बायदि रोखोमनि ओ उम जेरै जिउ गोनां बा जिउ गैयि मुवाफोराबो थैस्रांजोबनो हमगौ बा बिफां लाइफां गासिबो माने थैलांनो हमगौ आरो बिफां लाइफां गैयाबा।
औ।
नोंथाङा आरो एसे ओ बेखेवना होनो हागोन ना नोंथां?
अखानि सोमोन्दैनोबाव आरोना?
औ बा अ जोङो अखाखौसो नांगौ दा ओमफ्राय अखाखौ मानि थाखाय मा आबाद मावनायनि थाखाय बा ओ अखाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
अखायाथ' आरो औ अ- अखायाथ' आरो जोंना आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां माने मेसें बोथोरावहाय मेसें बोथोराव ख-खम बिबांनि खम बिबांनि नांगौब्लाबो दायो दैज्लां बोथोराव बां बांसिन बिबांनि नांगौ जायो आरो जेरैहाय माइनि अनगायैबो लबर लबर बिफां लबर बिफाङावबो जेसेबांनो अखा मोनो एसेबांनो आथा ओंखारो बेनिफ्राय आरो बेथिंजाय साहा बागान ना साहा बिफां साहा बिफाङाबो माने जेसांनो अखा मोनो दै मोनो एसां। सांनो माने बिलाइ बियो माने बेबायदि आरो बेनिफ्राय आरो माइ खेथिनि थाखायबो थ' दायो ओ माइ गायनो थाखाय गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो बेनिफ्राय खायसे खायसे जायगायाव अखानि दै जोंनो माइ गायनो गोनां जायो बान्दो गैयै जायगाफ्रावहाय दानथ' नै एसां मा होनो खरान जागासिनो दङ ओमफ्राय जेराव जेरावहाय माने एसे दलहा अखानि दै मोननानै एसे दै थादों बेफोरबायदि जायगायावसो दा खोथियाफोर फोनो बा गायनो ओ हानाय जादों आरो दा
औ
आरो बेजों लोगोसे जि-जिब जुनारफोरनि थाखायबो देहानि थाखाय आरो जोंनि मिथिंगायारि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय अखाया जोबोद गोनां आरो
औ नोंथां अखाखौ जों आरो बांद्रायबाबो जोंनियाव खहा जायो। ‌ जेरै अखा हानानै दै दैखर ओ दैखर बा हाखर बिलो बिलोमाफोरा दैया गोबां बिबांनि जायोब्ला जोङो दैबाना सोमजियो बा जोङो हमना ला गामि ओनसोलावबो आजिखालि दैबाना आथिखालाव दैबाना बिराद सोमजिनाय नुबोगासिनो दं बा नोगोरावबो जोङो आथिखालाव बिरादनो ओ माने दैबाना सोमजिनायखौ जों नुबोगासिनो। बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ गुवाहाटि गुवाहाटि बा बेलेग दाब दाब जायगा हादोर बा हादोरमा बा हादोरसाफोरावबो ओ दै दैबाना सोमजिगासिनो दं। बुं गुवाहाटियाव एसे अखा हाबानो बा एसे बिबांनि ओ अखा मोनबानो बेहाय माने दैबाना जायो आरो हमना ला जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि गामि गामि गामियारि थाग्राफोराथ' ओ एसे बिबां अखा हाबाबो दैबाना सोमजिनाय जायाबा नोगोरफोराव। बेवहाय एसे बिबांनि अखा हाबानो दैबाना लोमसानानै ओ सोमजिनाय जायो। ओ बुंनाय बायदिब्ला जोंनि ओ हायेनारि ओनसोलावहायो बांसिन ओ अखानि मो मोगा मोगि जायोब्ला जों बुहुद खहाबो जायो जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो जायो आरो आरो फारसेथिं ओ जों अखा गैयाबाबो जों जायाबा हाजोरिफोराबो ओ अखानि थाखाय गोनांथिथार आरो
औ दायो आरो हाजोआरि ओनसोलावहाय माखासे खे खेथिफोर मावोना आबादफोर मावो जुखाम। फोर आरो बिथिंजाय ए मा होनो बे हाजोआव जानाय माइआ। माइफोरा बेफोरखौ माने अखानि दैफोरजोंसो गायनो गोनां जायो आरोना। हाजो ओनसोलाव माने गोजौ जायगा। फोरावहाय जिथुनाखि मा होनो बान्दो बानलानिफ्राय दै लांनो हाया होनबाना अखानि दैजोंसो आबादखौ दैखांनो गोनां जायो आरो। जोङो बांद्राय अखा हाबाबो गौ नंनाया। थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा। गोबां जेंनाबो जोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जों बांद्राय अखा हाबाबो आरो अखा गैथाराब्लाबो जोंहा गोबां गोबां मा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। रानस्राव रान खरान थासा सारिजों भुगिनो गोनां जायो अखा गैथाराबाथाय। मा होनो बहुद गरमबो जायो माने गरम जानानै बायदिसिना रोखोमनि हानि फ्राय गेस ओंखारनानै बेरामा आ जारबो सोमजिनो हागौ आरो।
ओं नोंथां। ओ आजिखालि आरो ओम ओ बांसिनानो अखा गैयाबाबो खायफा खायफा जायगायाव बा ओ दाब दाब जायगायाव अखानि बिबां गैयाबाबो बरिं बा ओ थिकल गायनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो आ ओ खायसे खायसे जायगायाव अखायानो हाया आरोना हानायबो जाया बेफोरबायदि इनसोलाव ओ गोबां बिबांनि दुंथाइ बा गरम गरम जानायनि जाहोनाव जिब जुनार बा बिफां लाइफाङा ओ जानो हाया आ रो जोंनि बा जोंनि आसामावथ' बेबायदि मानखि खरां जायगा गैया बुंनो थाङोबा राजस्थान बायदियावथ' बालाहामा जायो बेहायथ' बिफां लाइफाङाबोथ' मोजाङै बा मोजां ओ गरमनि दुंथायनि थाखाय। फां लाइफांआ राननो हमो बा सिरि ओ राननानै ओ बिफां लाइफां जानो नागिरा माने जोंनि आसामावथ' ओ गोबां बिबांनि अखाबो हायोबा। जोंनि आसामआव हान दाब दाब जायगायाव खना खनला दङबो जानो हागौ खिन्थु माने जोंनि आसामआव ओ एसे मा होनो खम बिबांबो इ नरमेलाव थायो आरो।
औ।
अ होह नोंथाङा एसे आरो ओम अखा अखा बुङोब्ला जों माबायदि बुजियो बेखौ बुंनो हागोन नामा।
अखा होननानै बुङोब्ला दा अखायाथ' दैनिफ्रायनो सोमजि नङा होमबा नोंथां? दैनिफ्राय बांद्राय सान्दुं गोसा दुङोब्ला माने गरम जायोब्लाथाय मा जायो दैयानो खफ महराव खफ महरै जोमैयाव थाङो अख्रांआवहाय अख्रांनिफ्रायनो जोमैनि ओंखायनो अखाया सोमजियो आरो
नोंथां होमबाथ जों गोबां बिब गोबांनि जों सावरायलायबाय अखाया माबादि अखाया मानि थाखाय जोंनो गोनांथिथार बा अखाखौ जोङो मानि थाखाय नांगौ बा अखाया जोंनि मानि थाखाय मुलाम्फा जायो बा बेखौ जों गोबां सावरायबोबाय ओ बिनि थाखाय माने जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ आरो जोङो बेबायदिनो आरो उनावहाय बिबुंथि लाफिनगोनबा जोङो बिदिबायदिनो सावरायलायगोन होननानै नोंथांसिम ओ गोजोननाय थाबायबा सामायखर जाबाय
ओं साबायखर नोंथां
औ दे नोंथां होमबा जों कल बेखौ दोनथ लायनोसै ना? उ